खोनाबाय?
उ।
खोनाबाय।
औ औ खोनाबाय मा खालामदों। मा खालामदों?
थाबायलाबायदां, जाखांनानै सिथ्लायाव थाबायदों।
मा ओंख्रि मोनदोंमोनलाय?
मासो आलु ओमफ्राय माबा मा होनो
मन्दे मन्दे माने
औ मानदे आलुजों मानदे।
नुबाय आं थसेखौ गोसावथाबावो। देनजारसो।
जा जा दिनैसो फार्स्ट टाइम जादों आं मानदेखौ बेखायनो
एयो मानदे खथबा गोथाव जायो
आं जाफेरानो जानो बायो।
आहा गोथावसो मोनो मान्देखौ। माबा मा होनोमोनलाय फाजा गोथाव मोनो आं। फाजा गोथाव मोनो।
नोंस्रालाय मा ओंख्रि होनदोंमोन?
जोंना ना आं आलुसो जोग्लावरि नेरसिं लगायनाय ओमफ्राय ना बाथोन।
दहाय माथो नाङाखैनो जेबो खोनायाखै दें आब देंखोनिखौ बाजै देंखोनि न आव खोनाबावदों बेयाव
बिनाबो नांखाया बारा। उम बेनाबो नांखाया बारा। खोनादों
बिनि बेना नाङाना आंना।
बिं आ माबाया बाजै देंखोना बारा नांखाया खोमा।
ए गावनाबो नाङा आंनि आंखौ रायलायबाय थानो थिनबायब्रा फाग्लि बायदि जायो जायो होननानै। आरा लायगासिनो ओमफाय।
खोनायाबाबो रायलायबाय थानोसैनो ओं आंखौबो गावस्रा बिदि रायलायो नामा खोनायाबाबो बे आलदा बे आलदा।
ओंखायनो जोंखौ थिनो आमफ्राय आंहा बिदि खोनायाबा आरो रायलायनो जेबो जाया। अखा जोमै दाखा जानाया हाथरखिसो नुजाबाय।
रावबो हरग्राबो गैया माबो गैया। सिरि थाबाय
गैया गैया रावबो गैया
जोंनाव हरग्रायानो गैया रावबो।
रायलायग्राफ्रालाय दंलाबायो खोमा सिरि सिरि ओमफ्राय हरलाबायानो।
हो
रायलायग्राफ्रालाय दंखोमा मालाय रायलायखांजोब्बाय गैला।
जोङो दासो खामानि गैयि नारजिफ्रा। आना नायन माबा नायनोलायनो। माबा नों माहोनोमोनलाय गुजिबाल' जानानै दङ दाबो।
बिसिबां
गुजिबा
गुजिबा
उम
माइआ राङा
गुजिबा हाबहां जानानै दं।
आयौ बिदि हाफआं जालायनानै थादो आंना गैया।
दाख्लैनानो दालाय नोंनाव जिब्रै हाबाखै।
ए जिब्रैया उम हाबखांगबाय रा। फ्राय नोंना गुजिबाया हाबाखै ए। ओमफाय हाबाखै दाबो।
गैया हाबाखै माला हाबोथाय। हाबबाबो लाब गैया आंना मालायथ' नों मिथिया हाबगोन ना मागोनथाय बरैबो रायज्लायदोंमोन दसेल' ओरैनो मोफ्रामगाल' खोनायाबोफ्रामाबो दानफिनदोंसै आं
गैया सोरजोंबो रायज्लायनो रायज्लायग्रबो गैला
ह
रायलायदा रायलाया आब' जनालिजोंसो राय्लाय साबोमोन आङो
रायज्लाय दा रायलाय बा मालाय बेजों राय्लायसाब मोन होनलायलायथार दे ओमफफ्राय रायज्लायदा रायलाय नोंजों रायजलायसाबो
औ दा नोंजों रा सिगांहाय नों रायलायै टाइमाव आब' जनालिल'सोमोन। नों सोलाबथाय आब आं आब'जों आलजों रायजलायबाय थायोमोन। बेजोंल'मोन गैया बेजोंबो खननै खनथामसोल'
औ।
रायलायानो रायलाय्रानो गैला।
जाग्लास जोंहा गैया गैया जोंहा
जोंहा ओइ सोरबा सोंबा रायजलायदोंना रायजलायगोन माने जा रायलायखैसै होन न दाया
रायज्लायहै होनगोन जों सानैल' रायज्लायखो नालाय जों जायाखै बिनिखौ रायलायाखैल हागोन।
अ। ओमफ्राय आब' होनजाब मिसलै आंखौ
आरो नोंबो बेजोंल' रायलायो आंजों रायज्लायग ना खोन्था्रा
उ बे खामाब
मनानै लेख रावज मना लेखाया गदा जों सानैजोंल'सो रायजलायदों आंनाबो र' बारा अ गैला नोंनाव हरजानायसो नंलदां आ
आंहाथ' हरजाबनाय नंलादा नोंनाव मोनला खोमा नाबाथाय आं सानदोंमोन खनबेसे हरनाय जादों गुना जि जि खोमा जि जि बार जाबाय नोंनाव हरनाया आंना आं नोंनाव हरनाया बै जिर' जिर' मोननै लाथिख' गुलाथिखौ मोननै जानाया बेखौ लानानै
आनाबा खन बिसागथाय आंना आंनाबो जासिगोनलै ने
जासिगोनदां। हरजानाय नंला रोखोम बाराबा आं दा हरनायबाव न रहरलायना हरजाया न' आदा माथो जोमै दाखा दाखा ज हाथरखिब्ला नुजाजोब्बाय जोमै दाखा दाखा जानाया हाथरखिनिु जाजोब्बाय बा
जा खरा खोनााबैदोंमोनों बेखौ मिथिबाय ओमफ्राय आं बेग खालामनायजों गैला खोनाला जेबो माने जेबो मोनो बारा खोनाला
बेक खालामनो
उम बेख खालामफिनदोंमोन आङो ओमफाय जेबो खोनायाखै
अखा खोरोमलायदों नै अबथिंबा
अखा खोरोमदों
उम अबेथिंबा ना माबाखैसो
जोंथिंबो मोफ्लाम दोंमोन दहाय गैया दा ओंखारदोंबा दहाय
सायख्लं थायख्लं जेबो नुवाखै आं
नुवाखै आरोलै
आं नायदावाखै नायखोआखै आं उन्दुनानै थागासिनो अबेथिं ओंखारदों अबेथिं मादों ओरै ओंखाराखै ओरै ओंखाराखैलै।
एद होनबालाय नोंसि
अखायानो नोंसिनिथिं हाखांबासो जोंनिथिं थाइफ्रिदों मिथिगौ नोङो। नोंसिनिथिं हाखांनानै नागारलायबायनो ओमफाय ओरैहाय थाइफ्रिबाय एलाय अखासो खोरोमदों। खोरोममारदों ओरै सानजा खनाथिं नोंसिनिथिंनो। नोंगौ ओरै सानजा खना एलाय नै। खोला सानजा खना बेयाव खोरोमगासिनो। खोनाबाय नालाय मिथिबाय आरो माखौ?
ए ए ए
नङा माखौ मारै मोनथिखो होनदो नों?
बेखौ नों मारै मिथिखो‌ होनदां?
अखा खोरोमनायखौ?
उम
ए
खोनाबाय नुहुरबाय मेगनजों आं सिलायाव थाबायगासिनोबा। फाग्लिबायायदि हारसिंनो सिथ्लाखौनो गिदिंगासिनो आं।
जेरावबो खोनायाबा
माबा मा होनोमोन मा होननांगौथाय आं बेखौ मेसेज हरबा हरनाय माबाबा हरबा आरो फिना बे मानसिनो हरबा नोंनि रायलायनायखौ जा खरा खोना फैयो ब्रा।
ए नों हरबा ना आं हरबा?
आं हरबा।
ए नों मेसेज हरदों?
हरबाथाय खरा खोनानसै ब्रा हरबाथाय खरा खोनानसै। माबा खांबाथाय
आंबो हरदों माथो नोंनिखौ खरा खोनायाखै?
हरबासोब्रा हरबा बे मेसेजआ बेनाव थांबासो खरा खोनायो।
औ आंबो मेसेज हरदों। ओमफाय थांदों ओमफाय आं नोंनिखौ खरा खौनो खोनायाखै माथो?
मिथिया होमबालाय आं। आं दादानाव हरदोंमोन ओमफाय मेसेज थांनो
नै आंहा नोंदो रायलाय रायलाय दाख्लैनि बायदि आरो इन्दि फुलखौ खा
मा होनदों मारै?
नोंजों रायज्लायै रायज्लायै गेन्दि फुलखौनो नोंजों रायज्लायै रायज्लायै गेन्दि फुलखौनो बिलाइखौनो खाफ्लांदों।
उम नै एलाय मेसेज हरबा नोंनि रायलायनायखौ खरा खोनायो।
ओमफ्राय आहा आंनि रायलायनायखौनो खोनाफिनदों आङो
मेसेज हरबा रायलायनायखौ खोनाफिनलाय लायो ब्रा।
आं आंनि रायज्लायनायखौ खोनाफैफिनदों ओमफ्राय।
मारै इलाय जा खरा खोनायो नोंनिखौ।
नङा हो नों मेसेज हरबा खोमा आं आंनि रायलायनोखौ
ओंखायनोथ'ओंखायनोथ'ओंखायनोथ'
बानलु थफाया
मा होनदों?
बानलुखौ खाफ्रां लायदोंरा आहा ओमफाय
बानलुखौ खानानै मेगनाव फुनना लाजोबदोब्रा नोंहा मेगनखौ मोदै ओंखारब्लाबो फुफ्ले दे
मोदैयाबो जानला मोनला गयो नालै
मेगना आंना ओरै फारसेथिं उन्दुलांनो गयो
आंनाबो गयोरा खायलें उनदुबा अखनबा मालाबा मालाबा मालाबा मोनाया माबा सिरि मोनबा मोदै बोहैला बायना मोनो रा आङो आर फुगारनो मोनला बायो ना सिमाङावसो गाबो ना मायोसो होननायसो जास ना मोदैयानो गखायो मालाबा
ए उन्दुलांनाय सिरि मोनबा मालाबा मालाबा मोदै गनानै थ
उन्दुलाङाबाबो गखायो होनना हारसिं मेगना रय रय मोदै गबाय थायो
औ
लकसमि मोना गाबोननिफ्राय
नों फुहैगोन?
ओम
जाबाय जाबाय